आथा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ बिदिब्ला जोङो नोंथांजों
औ नोंथां
जिहेथु सानफ्रोमबोनि जिउ बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां सावराय जायो
बिदिब्ला जिहेथु सानफ्रोम सानफ्रोमबोनि जिउ
औ
सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय नोंहा गावखौ ए
औ
सोलिबाय थानायाव नोंथाङा मा मा खालामो एसे फोरमायनो हानो होनो हागोन नामा नोंथां
औ हायो ओरैनोथ' जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनो थाखाय गावखौनो सिगाङाव राफोद मानसि खालामग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा गावनि देहाखौ राफोद एबा जोथोन लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओरैनो दा जोङो गावनि देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो फुं फुङाव सिखारनानै खारनाय बारनाय गेलेनांगोन जायनि थाखाय फुङाव य'गा जि बि्याम बायदि सिस्था खालामनांगोन जोङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां फुङाव बेसेबांसो समाव सिखारो नोंथाङा
आङो ओरैनो फुंनि मालाबा ब्रै रिंगा जायो मालाबा ब्रै थामजि रिंगा जायो बिदियाव सिखारनानै फुङावनो आङो खारो खारनानै एसे एनै प्रेक्टिस खालामो खालामनानै बिदिनो फुङाव आयदयाव दाथ' दैज्लां बोथोराव जाहैबाय नालाय दाथ' दैज्लां बोथोरबो जाहैबाय नालाय ना नोंथां
औ
बिदिनो एसे फोथारफोरावबो ओंखारो नोंथां
नोंथाङा यगाफोर खालामो नामा
यगाथ' आं य'गा गोदो खालामोमोन नाथाय दायथ' खालामथ'वाखै नोंथां थ'
थेवब्लाबो आङो दायो एसे एनै फुंनि प्रेक्टिसखौ खालामो गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय नोंथां
नोंथाङा यगानि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा यगानि जा आसन फनफोर एबा पस्टफोरनि मुंफोरखौ मोनथियो नामा मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ यगाया थ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ जायनि जाहोनाव जोङो देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय जोङो य'गा खालामनांगौ यगायाव गोबां रोखोमनि प्रेक्टिस मोनो जायनि थाखाय जोङो फुंनि बा रिंगानिफ्राय दाइन रिंगाफोरसिम खालामनो हायो य'गाखौ जायफोरा एसे एनै न'आव थाबाय थायो बेफोरो बिदिनो फुंनिफ्रायबो खालामनो हायो बिनि गावनि देहा सोलेरखौ राफोद लाखिनो थाखाय आरो फुङाव फुङाव मोजां मोजां जामु जानानै गावनि देहाखौबो मोजां राफोद लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जिहेथु जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव बायदिसिना खामानि मावनायनि जाउनाव जोंनि मेलेम एबा खर'आ जोबोद गुदुं जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बैफोर गुदुं जानाय एबा टेनसनफोरखौ होखारनो थाखाय नोंथाङा माबाफोर देहायारि ब्याम एबा स्किलफोर खालामो नामा नोंथां
ओरैनोथ' नोंथां जोङो गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखायथ' सानफ्रामबो जोङो खारनांगोन फुङाव फुङाव खारनांगोन आरो नियम मथे सिखारनानै गिबियावनो औ नोंथां
सोंनाया बेमोन जे नोंथाङा जिहेथु जोंनि मेलेमा जोबोद गुदुं जायो नङा होमबा बायदिसि ना खामानि मावखांनायनि उनाव साननाय बिदिनो सि स्ट्रेस जानायफोरखौ बै खर' गुदुं एबा स्ट्रेसफोरखौ होखारनो था थाखाय नोंथाङा मा मा राहा लायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आं जा हायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो ना नोंथां ओ गिबियावनो जोङो बायदिसिना बुंनो थाङोब्ला जोङो बिजाब नाया ओमबा नोंथां बिजाब नायनानै जों बां बांद्राय एन्सार कुइसनखौ गोसोआव लायोब्ला जायनि जाहोनाव जोङो खर'आ एसे एनै गरम मोनो बांद्राय अभार अभार सानबा जोंनि खर'आ गरम जायो जायनि जाहोनाव जोङो जा हायो दै गुसु गिलाससे बा गिलासनै लोंनानैबो जोङो जोंनि खर'खौ दसे एबा दसे समनि थाखाय जोङो गुसु खालामनानै लाखि थ'नो हागोन जायनि जाहोनाव जोङो जोङो गोबां सानब्ला खर'आ गरम जाया होनब्ला नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
थाखाय जोङो जोंनि खर'खौ गुसुयै लाखिनोब्ला जोङो
जोङो दै गुसु एबा उदां जायगायाव थांनानै दसे थाहैथ' नानै सिरि थाहैथ'बानो जोंनि खर' सानाया एसेबाबो एसे खमायगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दायो नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सोंनि जाय जाय आङो गावनि जिउ उनावहाय राफोद आलो गोजोनै खुंलांनो थाखाय जोङो दा बे जाबाय थानाय समाव जों मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां जिहेथु जोङो जिउआव जोंनि जिउखौ आलो गोजोनै बारलांहोनो थाखाय जोङो जि गिबियावनो
औ
नि लानानै सानफ्रोमबो जोङो एक्सारसाइस खालामनांगोन एबा देहायारि ब्याम खालामनांगोन जेरै यगा थाबाय बिथिं मेडिटेसन ध्यान खालामनाय आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जोङो बायदि देहायारि ब्याम खालामनांगोन ओ जेरै यग गायाव दङ' जोङो सानफ्रोमबो जोंनि मेलेमाव माखासे गाज्रि साननायफोरा फैबाय थायो बैफोरखौ एबा जोंनि मेलेमा जेब्ला जोङो सानखान्थिफोर खालामोब्ला जोबोद बेले बेजे जेंनाफोर सुस्राङोब्ला जोंनि मेलेमा गुदुं जायो एबा स्ट्रेस जायो बैफोर स्ट्रेसफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो मेडिटेसन खालामनांगौ आरो बिनिनो य'गानि मोननैसो आसनफोर दङ' जेरै दिप ब्रिथिं गोलाव हां लानाय जायफोरखो जोङो सानफ्रोमबो खालामबाय थायोब्ला जोङो बैफोर जेंना जाय जोंखौ स्ट्रेस खालामो एबा खर' गुदुं जा-जानायखौ होखारो जों बेखौ खालामनांगौ जिहेथु जोङो सानफ्रोमबो योगा खालामोब्ला जोंनि देहाया अ रायबो गोजोन थाबाय थागोन आरो जोंनि जा बडि स्किन बेबो ग्ल'यिं एबा सेंग्रायैनो थाबाय थागोन बेनिखायनो जों आं सानो जे बैफोर देहायारि ब्यामफोरखौ खालाम खालामोब्ला जोङो आलो गोजोनै ज जोंनि जिउखौ बारलां होनो हागोन आरो माखासे बेराम आजार निफ्रायबो जोङो बारग'गोन
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायै नोंथाङा मा मा खालामो?
बेनि अनगायैथ' जोङो गावनि जिउखौ राफोद खालामनोबा नै दा जोङो दा थांना थानाय समावनो जोङो खस्थ' एसे एनै खामानि मावनांगोन फुंफोराव सिखारनानै खारनांग गोन खामानिखौ ए हार्ड वर्किं बा एबा एसे गोरा खामानि मावबाय थानायनि जाहोनावबो जोंनि देहा मोदोम सोलेरा एसे राफोद जाया न ङा होनबा नोंथां राबोद जायो। औ जायनि थाखाय जोंनि जेसेबांनो खामानि मावगोन जेसेबांनो जोंनि देहा सोलेराबो राफोद जागोन ान जायनि जाहोनाव जोङो खस्थ' एसे एनै खस्थ' खामानि मावनानै जेनबा जोङो जोंनि जिउखौबो खुंलांनो हायो जोङो आरोबाव जोङो जोंनि जिउखौ गोरा खुंलांनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ'जों भुगिनांगौ जायो खस्थ' खामानि मावनांगौ जायो। जायनि थाखाय जोंनि होमबाना अ- इयुनाव जोंनि जिउआ सानसे नङा सानसे मोजाङै रुजु रूमु मोनजागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा आंबो नोंथांनाव सोंनो सानो जे जोङो जोंनि जिउखौहाय नै दा बे समावहाय जोङो मारै खुंलांनांगौ एबा इयुननिजों दानिजों खुंनायफोरनि सायाव एसे फाराग बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां जिहेथु गोदोनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय जोबोद आलादा जाबाय जिहेथु गोदोआव लेखा फरा गैयाब्लाबो मोजांहै गावनि आबादजोंनो न'खरफोरखौ खुंलांनो हायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' बै आबादफोरजों जोङो न'खर खुंनाया जोबोद गोब्राब जानो हमबाय मानो होनोबा जोंहा जोंनि आबहावायाबो सोलायबोबाय आबादफोरा जाबादि जानांगौ बेबादि जाला जोंहा जेरैबायदि ग्लबेल वार्मिं एबा बुहुमनां दुंखांबोनायनि जाउनाव जोंनि बारहावाया बांद्राय गुदुं जाबाय नांगौ समाव अखा हाला
जा नांगौ बादि हासार बेबो गैला हानि हासाराबो जोबलांबाय दैफ्रा गाज्रि जाबाय जायनि जाउनाव जोङो दिनैनि आथिखाल मुगायाव जोबोद जेंनाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दङ बेनिखायनो आं सानो नैबे दानि जुगाव दानि जुगनि जि जिउ खु मोजाङै जिउ खुंलाङोब्ला जोङो सास्टेनेबोेल स्टाइल एबा ओ बै सास्टेनेबोल स्टाइलाव जोङो जिउ खुंलांनांगौ होनना आं सानो मानो होनोब्ला जों दिनै बाहायनानै जों गासैखौ गासै सम्पतिफोरखौनो बाहायजोबोब्ला जों गाबोन बाहायनो थाखाय थानाय नङा बेनिखायनो दिनै जा समपति दं बेखौ जों गाबोनबो बाहायनो हानाय बादि बेबादि बाहायनांगोन जोंहा समाबो जोबना फैबाय नोंथां
औ नोंथां औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय नोंथां
गोजोननाय था
औ नोंथां रोजा रोजा साबायखर नोंथां